अ
औ मा खालामदों
जेबो खालामाखै
ओय होनद
होनदो
औ आं माबासो जागासिनो
मा बुसथ मा मेथाय?
माबा मा होनो बिखौ?
मा
मालपुवा जाया आंना जानो रोङाथ
हो
ओ जानो रोङा थालिरनिसो
ए ओ
फैद'जोंनाव जोनोबा
नोंहालाय मा जाखो ब्रेकफास्टआव?
हा
ब्रेकफास्टआव मा जाखो होनदां
जायाखै
दाद' जा माबा बानायनानै जाद' होनदां
है दा ओंखाम जानोसै।
अमा बेदर जोंना।
मानि।
फैदो जोंनाव आलासि जानो
अबेनिफ्राय अबेनिफ्राय लाबोदों?
हाल गावदों,
हाजोगाव।
ए सोर थाङामोन?
बा बा
बुंदो ओमफाय रायज्लायदो।
गावनो होना।
मा होननो आङो।
होनदो दे सम, सम बोथोर जि दानाय। ओंखाम संनायखौनो होनदो दे ओंखाम संनायखौनो खिन्थादो दे नों।
ओंखाम संनायखौ मा खिन्थानो आङो जोंना, थास' आइथिंसो जों थास' आइथिंसो जेबो गैया।
दिनै मा संनो नागिरदों बोरै सङो फोरोंहरदो आं रोङाना।
थास' आइथिंसो जेबो गैया।
औ थास' आइथिंखौ बोरै संनो खिन्थादो।
बेखौथ' आं रोङा।
मानो रोङा।
थावहोबाय संख्रिहोबाय माबा थाव। बाय मस्ला सेर बाय सामब्राम होबाय बानलु होबाय, थास' आइथिनि होबाय सामब्राम गुफुरहोबाय।
एफा डाइरेक्ट नङारा खोन्थानांगौ बोरै मिनिट मिनिट सेकेण्ड सेकेण्ड, खोनथानांगौ मा मा खालामो एकदम डिटेल,
बेखौ बेखौथ' आङो खोन्थानो रोंनाय नुंला,
थाव सेरनानै थाव गुदुं नङैआवनो होनसै आं बिदिबालाय स मस्लाखौबो,
औ। थाव होबाय थावखौ दुंहोबाय मस्ला होबाय गैला। जोबबाय।
ओमफायो मैगंखौनो होला होनदो।
होला। उ
ओनफाय थास' आइथिंल'।
बेखौनो नुदों माबा दालिदा आं दालि जायालै।
मानोसै दालि जालायि मानसि।
आं जानो बायोलै
हस्टेल थाया गारानो दालि जानो बालायनाय
बायोलै आं बिरादनो
दे लायरायलायदो
गावनो
आंलाय रायलाय
खिन्थायासै खिन्थायासै ओंख्रि संनायनि माबाखौनो प्रसेसखौनो
एलाय थाव दुंबाय मस्ला होबाय ओमफ्राय सामब्राम होबाय फानलु होबाय संख्रि होबाय
ओमफाय
दै होबाय फोमोनबाय बाव
बेनि उनावलाय
थोरसियाव रानबाय
जाबाय लोंबाय
दा मोनानिबो प्लेन खालामखायाखै
माखौ
मा ओंख्रि जायो
मोनानिखौ है दानो सानो नामा दायो जालाबायगोन बे अ आं गाबोन आं गाबोन थांफिनसिगोनथ'
आयौ बेरायनो होननाया
बे फैनान बेरायनोसै र' जुलाइआव औ जुलाइयाव खोमा बिनि उनाव फैगोन दां नों जुलाय
बेनथ' जुलाइनि माला
थाब फैगोनदां अबाव बेरायनो मानसि लेंनो बुथुमनो थिनबाबो बुथुमबो रोङा बेरायनो बेरायनो होननानैल' जायो नामा
रावबो गैयाबा
ओरैनो हाबफ्रांलाबायबाय बेना माबाया
ओं
टिभिबो नायो फनबो माबायो लागाव
औ
ए नोंसा टिभि दं आरो टिभि नायनो लुगैबाय आं।
फैदो वाइफाय जोंसो नायो वाइफाइजोंसो नायो।
सोरनि वाइफाय?
बाबानि।
औ मा एलाय?
सेररिस गोदो गोदायनि बुलायलायनाय ड्रेगन गोनां। बुलायबाय थायो गावजों गाव दानस'लायबाय थायो दसेनो। आं माबासो नायदोंमोन मैया
उम
माइ अक्सफर्ड इयार नामा?
गैया आहा नायाखै दाबो।
आं बै माबा मा होनो इमटियार जलिनि दालाय मोनसे गोदान ओंखारदों ना?
मा?
मे बापस आउगा खौसो नायनो लुगैदों।
मा बेलाय?
मुभि गोदान ओंखारदों इमटि आजालिनि ओइ नों स्पाइडारमेन ब्रेन्ड निउ खौ नाया नामा?
नायोलै।
नों मारबोल नायखायो दा? बद आंहा धुमस्टेनि सिगां नायफिनजोबनांगौ।
आंबो नायजो मा नायजोबाखै माने जेरै लोखिनिखौ नायाखै
ओम
ओमफाय खेर बे केप्टेननिखौ नायाखै केटेन आमेरिकानिखौ नायाखै। ओमफाय माबाखौबो नायाखै आङो गारजेन गार्जेन अफ गेलेक्सिफोरखौ नायाखै।
गारजेन अफ गेलेक्सिया जि मिलालै आङो नायाखैनो बेखौ। नायनो होनै होनैनो नायनायानो जायाखै आंना गारजेन फव गलेकसिखौ।
बे माबाखौबो नायनो मोनाखै आङो।
मा?
मामोनलाय बे
अ
थेन'स रिलेटेड नि माबा मोन।
खोनाया।
थेन'स रिलेटेडनि मोनलै।
मा एन गेम?
एनगेम नङा एनगेमखौ नायदों।
माथो?
इटारनेल्स।
ए है इटारनेल इटना वह नही था‌। एफा माबा मोनाखै आङो इटारनेलसखौ।
हम
अके अके मोन जायखिया।
ओम
माबे मा ओम?
नायनांसिगोन थेवबो लकिसो नायनो नागिरदोंमोन आङो।
ओम, अबाव नायनो नागिरदों नों?
लखिखौलाय मोनलाबायखायो जेरावबो।
नङा जायखिजाया नों अबाव अबाव अबाव नायफिन अबाव नायफिननो नागिरदों?
माखौ?
बे नायनायखौ।
टिभि याव नायगोन।
नङारा मा मायाव नायनो गोन।
ए एबा?
उम
नेट मिरायाव नायगोन ओमफ्राय हटस्टाराव दंबा हटस्टाराव नायगोन।
हटस्टाराव आपग्रेदसो खालायनांगौ फैसासो होनांगौ।
आबग्रेडखा।
नोंनाव फैसा दं माबा फैसा होखानाय? ए
थाइसे। थाइसे थाइसे होनानै नायदों।
आंहा इउस खालामखांखाबाय बेखौ। दस्रा नाम्बारजों खालामनोसै आं।
इसो खालामदो।
उम
नायनांगौ खोथा गैया।
इखोनथ'।
आयौ मालाय।
बे गेम अफ थ्रन्सनि नि रिलटेड।
ओ ओ ओ।
दे बुंओइ ओइ ओइ ओइ।